हेलौ औ नोंथां खोनादों खोनादों
औ आं नोंथांखौ फन हरनायनि जाहोनानो जाबाय जों आ आथिखालावहाय जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा आं मा मा खामानि मावनानै जों गावनि जिउखौ बा ओ जों बानायलांनो हायो आरोना जों रांखावरि खामायनानै बा जों गावनि जिउखौ जों माबोरै सालायलांनो हागोन बेनि सोमोनदै एसे सावरायनो नामा नोंथां?
नंगौ नोंथां हागोन दे हागोन दे
औ माने ओ जोंनि आयदाया जागोनखि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा आ सोरखारि साख्रि आरो गुबुन रायजोआव थांनानै बा प्राइभेट साख्रि मावनायनि अनगायै जों गावनि न'आव थानानैबा गावनि रायजोआवनो थानानै जों माबोरै मा खामानि मावनानै जोङो गावनि बेसेन गोसा समखौ होनानै जों ओ रांखावरि बा न'खरखौ मारै सालायलांनो हायोबा गावनि जिउखौ माबोरै दानो हागोन आरोना बेनि सोमोनदै नंगौ दा बिदिबा आं एसे जागायनोसै नामा नोंथां?
जागायनो हागोन दे नोंथां
औ दे नोंथां दा आथिखालावथ' नै आ जोंहा गोबां गोबां बिथिंनिफ्रायनो जोङो रांखावरिफोरखौ खामायनो हायो आरोना जुदि नोंथाङा आ खामानिखौ मावनो बायाब्ला बा नोंथाङा जुदि मोजां प्लेटफर्मफोर मोनदोंबा आरोना नोंथां जेरै औ सासे लाइमोन बिथाङा हमना ला जोबोद गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ लाबाय बिथाङा नाथाय बिथाङा सोरखारि साख्रिफोर मावनो गोसो गैया बा मोनाखै आरोना नोंथां थ' नोंथाङा जुदि गोसो सोलोंथाइया मोजां अब्लानिया बिथाङा गोबां रोखोमनि खामानि मावनो हायो जेरै बिथाङा दखानफोर बा गला होनानैबो जानो हायो द'खान होननाय लोगो लोगो आङो बे इन्टारनेटफोरनि दखान बा नेटवारकिंनि दखान बेफोरनि खोथाखौ बुंदों आरो ना औ बिथाङा आजिखालिथ' नै आथिखालाव अनलाइन दखान बे सि एस सि सेन्टारफोर थायो नालाय बेफोरबायदि सेन्टारफोर खुलिनानैबो बिथाङा गावनि जिउखौ दानो हायो आरोना मानोना आथिखालाव गोबां रोखोमनि खामानियानो गासैबो अनलाइनसो जाजोबो बेबायदिनो आरो औ आरो बेजों लोगोसे सासे लाइमोन सेंग्रा बा सिख्लाया उन्दै गथ' फोरखौ मोजां सोलोंथाइ लानायावहा जोबोद हेफाजाब खालामनो हायो आरो बिथाङा जेरै एसे प्राइभेट टिउसनफोर बा गुबुन मोनसे फसंथानफोर खुलिनानै बिथांमोनहा स्कुलनि बा फरायसालिनि सोलोंथाइखौनो होन बा जिखुनु फिसा फिनला साख्रिनि आनजादफोरनि सोलोंथाइखौ बिथांमोना बेबायाददिहै हेफाजाब होनो हायो आरोना फोरोंनानै औ बेबायदिबो थाबाय आरो जोंहा दाउ अमाथ' दंखायो जोंहा जुथुबा औ जोंहा बे जिब जुनार फिसिनाय बेफोरबायदिजोंबो जिउ खांनो हायो आरो मोजाङै बेबायदि आरोना नोंथां औ जेरै अमा फिनायाथ' नै आजिखालि बा आथिखालावहा गोबां जों नुनो मोनो अमानि थाखाय अमा फिनायनि थाखायबो सोरखारा बायदिसिना सिना रोखोमनि स्किमफोर होगासिनो आरोना बेबायदि लन लन बो होनाय जों नुनो मोनो बेबायदि आरोना नोंथां दा अमा फिनाय होनदोंबाथ' नै आथिखालावहा गोबां फार्म बानायदों आर ना अमानि जेरै लकेल अमानिबो माखासे सुबुंफ्रा बारायदों नाथाय बुंनाय जायोखि लकेल अमायावहा बांसिन मुलाम्फा थाया होननानै मानोना बे अमाया थाबदेरा नालाय एसे खम सम खम समजों देरा आरोना गोबाव सम सम लायो आरो देरनो थाखाय नाथाय जों नुनो मोनोखि बे बिलाथि अमाफोर होनना बुङो अमा गुफुर जेरै अस्ट्रेलियान अमा हेमसियार जगसियार उरक्स बेफोर अमाफोरा थाब थाब देरो आरो आरो जोबोद गिदिर जायो आरो औ बेबायदि अमाखौ गोबां फिनाय नुदों आरो फिनानै बिथांमोना मुलाम्फाबो मोनदों नाथाय मोनसे रिस्क थायो आरो ना बे जुनाद फिसिनायफ्रावहा बेरामफोर जाबोला गोबां जों खहा जानायखौ नुनो मोनदों आरो थैनायखाय औ बेबायदि बेफोर थायो आरो बेफोरबायदि जोंहाथ' दोरोङारि बे जिब जुनार फिनाय हा अमा दाउ बोरमाफ्रा नङा होमबा बेबायदिनो एसे मोजाङै बेफोर खामानियावहाय एसे जोङो मोजांखा आरोना जों एसे एक्सपार्टनि बादि आरो बेवहाय नाय बादि औ नंगौ दे बिदिबा नोंथाङा एसे फोरमायदो बिदिबा मा मा आरो खामानि मावनानै जोंनि बर' हारिनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा माबोरै गावनि जिउखौ दालांनो हागोन इयुन फिउचारावहा बिदि सोमोनदै नांगौ
आंनि नोंथांनि बुंनायफ्रा थिगानो। दा आ आंबो माखासे ओ जोंनि बर'फोरनि लाइमोनफोरनि। जन्थु ओ बेखार बा ओरैनो थानायफोरनि सायावहाय आङो रायज्लायगोन दा। ओ ओ दा जोंनि फ्रायानो। जोंनि माखासे बर' लाइमोनफ्रा बा माखासे बेबायदि ओ। सुबुंफ्रा ओरैनो बेखारारि दङ। बफोरखो जोङो गोबांहाय बेबायदि गामि ओनसोलफ्रावहाय बा बेबायदि ओ। ओनसोलफ्रावहाय जोङो नुनो मोनो दा बेबायदि। लाइमोनफोरनि माखासे जाफुंसारनाय। हाबाफारियावहाय माखासे बेबायदि ओ।
गाव जुदि गोसो ओ थायोब्ला। माने माखासे गोबांहाय बेबायदि हाबा। आबारिफोर मावनो हायो जेरैहाय ओ आबाद मावनाय। आरो बिजों लोगोसे ओ नोंथाङा दहाय बुंलांनाय हिसाबाव जेरैहाय। ओ सिद ओ ओ। जेरैहाय अनलाइननि खामानिफोर। बिदि गोबांहाय बेबायदि खामानिफोरखौहाय। ओ मावनानैहाय। गावनि जिउखौहाय ओ माबानो। ओ दानो हानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो।
नांगौ नोथां।
ओ बिजों लोगोसे गोबांहाय बेबायदि। ओ माबाफोर दङ जाय खामानिफ्रा।
मानसिनि जिउआवहाय गोबांहाय बेबायदि हेफाजाब होनाय जाय खामानिखौहाय मावोब्ला मा--। मानसिया गावनि ओ जिउआवहाय माखासे। ओ अनसुंथाइ होनाय बायदि ओ जानायखौ जोङो मावनायखौ जोङो। ओ जोङो नुनो मोनो आरो।
नोंगौ नोंथां।
ब्ला आंथ' इसेबां बेबायदि मिथियाबो नोंथां नोंथाङा आरो। बिदि मिथिबावोब्ला नोंथाङा ओ खोन्थानो हागोन दा।
बिदिबा ओ जोंहा आरो गोबां सावरायनो दं नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नंगौ।
औ दायो आं नोंथांनि सिगाङाव आरो एसेबां ओ रिसिपआव फोरमायनो सानदों आरो। आरो माब्रै जोङो। गावनि जोंनि बर' हारिनि ओ दोरोङारि। जि सओ बेसादफोरखौ जों लानानै।। बो इसे फालांगिफोर खालामनो हायो नङा होमबा औ। दा जोंनि बर' हारिनि सुबुंफोरा बा आइजो माहारिफ्राथ' जों। जि दानाय इसान दानायफ्रावहा जों जोबोद आखा फाखा नङा ओमबा।
औ औ।
जों जिबायदि दोरोङारि जोंनि ओ जि दानायफोर दं। आरो गुबुन हारिनि जिफोरखौ दानानै जोङो बेखौ बेफार फालांगि खालामनो हायो आरो बा। जोङो गोजौ थाखोआव नङाब्ला ओ गोजौ माने ओ जोंनि गुबुन रायजोफ्रावबो जों बेफोरबायदि जिखौ दानानै जोङो ओ जायफोर जोंहा बे दिन्थिफुंनाय जायो नालाय। जिखुनु मेल मिथिं औ गिदि गिदिरफ्राव जों बेफोराव थांनानै जोंनि ओ जोंनि आखाइनि दानाय लुनाय। बेफोरखौ जों दिनथिनानै जों बा मुं खामायनो हागोन बा जों रांखावरिफोरबो खामायनो हायो आरो बेनि थाखायनो सासे हमना ला लाइमोन सेंग्रा बा सिख्लाया बे हिसान दानाय बा जि दानायखौबो बिथाङा बेफोर बावहायबो खामानि मावनो हायो आरोना जेरै हमना ला सासे लाइमोना मोनसे वइभिं खुलिबाय आरोना हिसान दाग्रा जि दाग्रा अ बेयावथ' बायदि रोखोमनि जि दानाय जागोन आरो बेनि थाखाय बिथाङा खामानि होनो थाखायबोथ' मानसि हिसान दाग्रा मानसि लानांगोन नङा होमबा नोंथां
नंगौ नंगौ नंगौ
मानसि लानांगोन बेबायदिनो बिथाङा बिथांमोननोबो खामानि होनाय जाबाय आरो गावाबो बेखौ जिफोरखौ लानानै फाननानै गुबुन रायजो बा दस्रा रायजो हादोर बेफ्राव हरनानैबो बिथाङा मुं खामायनायजों लोगोसे रांखावरिबो खामायनो हायो नङा होमबा औ औ आथिखालाव गोबां रोखोमनि जोंनि बर'नि दोरोङारि दानाय लुनायफोरखौ एफा एनै एसे मडिफाइद खालानानै बा डिजाइन होनानै गोबां बेसेन गोसा रोखोमावहा फानगासिनो बा बेबायदिनो जोंहा बाजाराव बेबायदिनो सोलिगासिनो आरोना आथिखालावहा दायो नाय नोंथाङा ओमफ्राय मुगानि बा इन्दिनि सिफोरखौनो नाय दा बिनि जोमग्रा नङाबा दख'नाफोर जा बुरजा बुरजा बेसेन गोसा नङा होमबा नोंथां आथिखालावहा औ बेफोरबायदिबो खामानि मावनानै जों गावनि जिउखौ खुंलांनो हायो आरो आरो जिउ खुंलांनाय बा जों रांखावरि खामायनायजों लोगोसे जोंनि हारिनि बे दोरोङारि दानाय लुनायफोरखौबो मानसिफोरनो गुबुन गुबुन दाब दाब जायगानि सुबुंफोरनो मोनथिहोनायजों जोंनि बर बर' हारिनि गोग्गानायनि मोनसे खामानि जायो आरोना बिदियाबो
नंगौ नोंथां नंगौ
दा बेबायदिनो बेफोरबायदि खामानिखौ मावनानै जों गावनि जिउखौबो खुंलांनो हायो हायो आरो ना नोंथां
औ नंगौ नोंथां नंगौ नोंथाङा गोबांहाय र'
गोबां रोखोमनि खामानि दं आरो मावनो होनबाथाय गोबां दं जिब जुनार फिसिनायजों लोगोसे हिसान दानाय लुनाय बेफोरबायदि जोंनि हारि आरो जोंहाथ' न जोंनि सुबुंफोरा एसे आखाइजों बानाय औवानि आखाइजों बानायनाय हेबनाय सेन जेखाइ खबाइ नङाबा आ बायदि रोखोमनि टेबोल चेयार औवानि बानायनाय बा रायदोंनि बानायनाय बेफोरबादिखौबो जों खामानि मावनो हायो आरोना जिउ नङा औ बिदिबा समा जाबाय नामा नोंथां
नंगौ नंगौ जाबाय जोङो
बा दोनथनोसै बिदिबा नोंथां थां गोजोनबाय अ दे